हेलौ औ नोंथां औ खोनादों नोंथां
बिथाङा बेसे बिथाङा बिजिमोन नामा इसे खबराथ' एसे मोजाङैनोमोन दे आंनिया
अ आं बिजि नङा नोंथां दासो ओंखाम जाखां दासो ओंखाम जाखां ओंख आं ओंखाम जाखांनानै इसे दसे लामायाव थाबायफैदोंमोन
अ बिजि नङाबाथ' आं माबा माबि रायज्लायनोसो फन हरदोंमोनलै
अ नोंथां रायजलायबानो मोजां जागोन नामा आंबो नै दा ओरैनोसो थाबायगासिनो दं
अ नोंथाङा दासो ओंखाम जाखांदोंबालाय आरो
अ ओंखाम जाखांबाय होनबा दाथ' बिसिनाथ' गाखोनाय नङा लेखा सेखा एसे नायो खोमा नोंथाङा फरायगासिनोबालाय आरो
लेखायाथ' दैलि हेबिट बेथ' आंनि मा बुंबावनो नोंथां माने थाब थाब मबाइल नायबाय थाबा माने उन्दुनो ओंखारा जाहैदों ओमफ्राय बिदिनो आङो बिफर बेट माने बिसना माने उन्दुनायनि सिगां एक घन्टा बा देर घन्टा उन्दुनो ओंखारनायनि लेखा फरायो बिदिनो खन्थाइ सन्थाइबो नायो बिदिनो काहानि बा मा होनगोन बेखौ स्ट'रिसबो नायो लेखायाव माने फरायो। बिदिनो गोबां दं मटिभेसनेल लेखाबो फरायो सम सम माने एसे बोरैबा मोनबा देहा माने गोसोफोरखौ मबाइलखौ साइदाव दोनथ'नानै। ओमफफ्रायसो माने उन्दु ओंखारो।
मोजांआनो होनबा नोंथाङा जुदि लेखा फरायोबा मोनाफ्रावबो आरोना। जोंहा गोबां लेखा नायबाय थायोबा सुबिदा दा जायो गावनि निजेनि थाखायनो नोंथाङा मिथियोना मिथिया
औ औ देभलप बहुत देभलप जायो एसे एनै मिथियो आंबो फुला फुरा मिथिजोबा आंबो नोंथाङा मिथिनो हागौ खोमा।
जोंनि फराय जों फरायनायजों जोंनि मा होनोमोनलाय जोंनि जिउ दानाय ना लाइफ बानायनाय केरियार बानायनाया बेयावल' बे सहाय होयो बे नङा नाथाय दङ जेनेबा जोंनो दिनै गाबोननि मावनायावबो जोंनो गोबां सहाय होयो जों मोना मोनायाव
औ नोंथां औ औ नोंथां
बिदि माने गोहोफैयो माने जों लेखा फरायबाय थायोबा ना
औ नोंथां औ नंगौ औ नों बुंनायानो सैथो।
बलिमान
औ औ औ हेलौ नोंथां हेलौ नोंथां एसे टावार प्रब्लेम जादों आंना नोंथां दे बु बुंफिनलाय खन टिनिउ खालामदों नोंथां मा बुंदोंमोन नो हेलौ
थिब जायो
औ नोंथा औ उम
उम फरायनाय जों फरायनाया होम्बा हमना नुबाय जोंनो लाइफ लाइफ दानायावल' नङा जोंनि दिनै गाबोननि मावनायाव बिसिबां मोजां जाफुंहैयोना होम्बा नोंथाङा फरायगासिनो होनदों होनबाथ' बा नोंथाङा बिदिनो मा बिभागाव फरायगासिनो माबायदि
आङो आंना माने सम लानानै सम माने टाइम टेबोल दं नालाय दिनै बेखौ फरायबाय गाबोन नेक्स्ट माने बेलेगखौ फरायलायसिगोनलाय बिदिनो माने रुटिन वाइस फरायो माने
आंथ' बांसिन माबानिखौ मोजां मोनो आरोना मा होनोमोनलाय जोंनि हिस्ट'रिनि थाखाय हिस्ट'रि बुंनो थाङो ना हिस्ट'रि साबजेक्ट खेथ्रआव मोजां मोनो आरो आं फरायनो गोदोनि गोदोनि जाथायफोरखौ सानफिननो ना गोसोखांफिन
थ' बहुत
मावफुंनाय मानाय जों बेफोराव मोनथिनो मोनो आं मायाव बेखौ गोसोआव होसिनदों होनबा जों उन्दै उम उन्दै-उन्दै जेब्ला जों दैमोन होमबा जोंनि आबै आबौमोना जोंनो सल'बाथा खोन्थायो गावसिनि जारिमिन फोरखौ गावसिनि गेदेर आबै आबौनि जारिमिन खौ खोन्थायो होम्बा बेयाव थानायनायाव बिराद मुजिदों माने खोनासंनो
खोनासंनो बिराद मोजांथ' नोंथां नों बुंनाया आंबो उन्दैयाव एसे एनै खोना बोदनो मोनदों
बेखौ साननानैनो आं दासिमबो ओंखायनो हिस्ट्रि बिजाब ना बेफोरखौ आं माने नायनानै फरायनोबो मोजां मोनो
औ नोंथां मोननांगौसो नोंथां होम्बासो माने मिथिनो मोनो जे आवगोल गोद दों माबायदिमोन माने जोंनि-जोंनि एबा मा बुङो जोंनि गावनि कालसारनि हिस्ट्रि माने हिस्ट्रि बेखौ मिथिनो मोनोना जों फरायबा माबायदि माबायदिमोन
उम औ नंगौ जों लेखायाव नङाबाबो जों मबाइलैबाबो जों मबाइल ना टेलिफन होननानै बुङो जों बे बेफोरजोंबो हायो फरायनो हायो ओ स्मार्ट फनानो बुङो खोमा
औ नोंथां।
ओ बिदिनो ससियेल मिेडियाफोराव नायस्लायस्लाय जों एसे इन्टारनेटआव बेफोरनि बारै नायबाबो गोबां होयो जों टेक्न'लजि जिया जोंनो बेबां सुबिदा होयो नै
सुबिदाथ' नोंथां औ।
जों मानसि जों टेक्न'लजि जिजों जोङोहाय इन्टारनेटाव जों माबा मोनसे बोबानो दानो जोंनो नै थफनो जोंनो मोनजोबगोन जे जोंनो नांगौ जों जे
औ मोनोथ' नोंथां औ औ औ मा मिथिनो लुगैदों जोङो एबा सार्च खालामबा एबा इन्टारनेटाव थांनानै टाइप खालामबानो माथो मिथिनो मोनो दानि जुगाव नोंथां। गोरलै जाजोबबाय। फिसिनो दानि जुगाव
ओम। दा नोंथाङा लेखायाव नायदों लेखा बेयाव नायनाया मोजां जों फरायनांगौबो मानो होनबा जों ए मबाइलजों नायथारनो ज जाया जों फरा लेखायाव नायनानै जों लिरनोबो नांगोन
औ औ।
जों फोरोंनोबो हानांगोन गोहोबो थानांगोन जों कनफिदेन्स नांगोन
औ औ।
आ आंथ' सानो आंनि आं जे बुस्थुखौ सोलोंथाइ लादों आं बेखौ गावनि उन्दैनि मानसिफोरखौहाय फोरोंनोबो सा सानो आं मालाबा आं लोगो मोनब आं बुङोबो गथ'फोरखौ नोंसोर बिदि बिदिखौ खालाम आं जेरै जाब जा मावबोदों नोंसोरबो बिदिनो खालाम मोजांखौ बुङो आरो गाज्रिखौ बुंला जोंबो गाज्रिखौबो नुबोदों मावबोदोंबो।
बुंनो लुगैयो दिन्थिनो लुगैयो जोंनि उन्दै उन्दैफोरखौ माने मोजां लामायाव दिन्थिजानो लुगैयो बायसोरखौबो माने बुंनांगौ जे बेदि बिदि मोजाङै फराय बेदिे बिदि जानो हायो हिस्ट्रिखौ फराय नोंनोथ' दा नै बुंबाय हिसथ्रि आबै आबौ सल खोन्थानाय जोंनि हिस्ट्रिखौ खोन्थाबोनाय बिदि थ' बेथ' बिराद मोजां फरायबा खोनासंनोबो मोजां फरायनोबो मोजां। दानि मानसिफोरा बारा फरायनायखौ गुरुथ' होला। उम। गोमालांनोसो हमबाय माथो नोंथां। सल' सल' सल'फोरानो।
नोंथाङा सल' खोनाबोदोंना खोनाबोआखै गोदोनि जुगनि जोंनि आबै आबौ जुगनि?
आङोथ' सल' मोनसे मोननै दाबो आंनाव गोसोआव दङ आबै आबौ खोन्थानाय स सल' गोदो ज' अर सायनायाव जिरायनानै। खोनासंनो बिराद मोजां मोनोमोन आं। उन्दै समाव बेनो मोनसे मोननै गोसोआव दं। दायो सल'फ्रा।
आंबो गोसोआव दङ थानायाथ' मोनसे आं। गोसोआव थादों नोंथांनो आं खोनासं होनोसो गोसो जादों।
अ नोंथां दे बुंनो हागोन ना नोंथां माबायदिमोन काहानिया आंबो एसे दे इन्ट्रेस्ट नांबाय माथो खोनानो लुगैबाय। हा नोंथां मा ओनदों?
सेसा ओमफ्राय सियालनि सल'खौ खोनादों ना खोनायाखै नोंथाङा?
अ नोंथां बेखौ आङो एसे बावबाय उम गोसोआव दं एसे। बावना दं एसे नों खोन्थाबा फुरा गोसोआव फैजोबगोन नों। फोरमायना होदो।
सियालासे दंमोन आरो सेस मासे दंमोन। मोनसे जायगायाव इसोरो लोगो मोनलायबाय। दाना बा सियालाथ' से साखौ। बुंबाय आं नोंखौ जानोसै आंथ' नोंखौ गारा होननानै बुं इ सियाला जाम्बामोन आरो। इसे होमबाबो। खोनादों ना नोंथां?
नोंथां औ।
अ ह। औ नोंथां औ औ नोंथां।
आंखौ जानोबावो बै माबा दैखर खाथियावहाय। उम
औ नोंथां।
औ औ औ औ औ औ औ
सेसायाथ' बुंबाय बादिलायदो सोर बोलोगोरासिन बे आंखौ जाफैदो होनना बुंबाय।
अ ह ह
उम ओ स जाम्बा सियालाबो औव औ होनबाय ओंखायनो सेसेयाबो लिंलांबाय ओमफ्राय मा होनो सियाला खिथु उन उन थांबाय दैखर गुदियाव दानाबा दैख-दैखराव दै दङ बेनिफ्राय सेसाया बुंबाय ओइ नै दैखर सिङावनो नायहर बेनो आंखौ जागोन होनदों बेस लोगोसे दाना सियाल जामबा नालाय आं हरबाय ओमफ्राय दानाबा नायबाय सियालाथ' दैयाव गावनि सायखंखौनो नुबाय ओमफ्राय सोंबाय हाब नों आंनिख्रुय सिगांसिन गाव सोंनाय नानै आरो बेखौ सोंनो नुफिनबाय गावखौ दुखुनि सायखंखौनो आरो ओमफ्रायथ' जाम्बा नालाय हाब सियाला नोंसो बिदि होननानै दाबा दैयावनो बारसोमनानै थैबाय
अ ओ बाय माने बे जिथु गाव गावखौ नुनानै सोंदों एबा दैयाव माने गावनि रिफ्लेकसनखौ नुनानै सोंगासिनो दं आरो ना बेयो माने
औ उम उम दा होनोमबा नायदो होमबा नोंथाङा बुजिनाया बुजियाखै दा सियाला सियालआ बेसेबां पावार दंमोन ना गोहो दंमोन गाव गोस माबाखौ से साखौ जानो थाखाय सेसाया खारनोबो हायामोन नाथाय बुद्धि ना दि होननानै बुङो दिमाग ओ ससेया बे दिमागजोंनो बे सियालखौ फेजेननानै बारग'नानै थांनो हाबाय गावनि जिउखौ खौ बासायना लानो हाबाय हबा बेजों मिथियो जे होमबा बुद्धिया बिसिबां गोहो गोहो गोनां ना मोनसे उम सुबुंनि थाखाय गावनि जिउआवहाय दा बेखौ सान नो आं गावनि जोंनि लाइमोनफोरखौ आं फोरोंनो लुबैयो आरो जे थिया जेसेबां मेहेरगोनां ओंखायनो फरायनो नांगौ होननानै
औ नों फोरमायनाया जोबोद मोजां जोंनि इुथफोरनि थाखाय नोंथां
उम
बिसोरो नोंनिफ्राय सोलोंनो हागोन गोबाङानो
आंहाबो सोलोंहोजोबथारनो थाखाय फोरों थाखाय गोहो गैया होमबाबो आं जे एसे हायो बेखौ नाजायो नोंथांनो आंखौ फोरमायहरबाय गाज्रि मोननो नांला
नाजानांगौ नोंथां नाजानांगौ नोंथां गाज्रि मोनो नामा नोंथां नोंजों रायलायनानै एसे जिनफोरखौ मोजां मोनबायलैनोंथां दे नोंथां नआव मोनफैबाय आं नै थाबायनानै औ उन्दु